औ
औ नोंथाङा दाासान्दि मा खालामगासिनो दङ
औ नोंथां आं ओरैनो दं
औ नोंथांनिसिम बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरगोन गोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा औ औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि आइजोफ्रा बे जा हिनजावसाफ्रा बेफोरो हि दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखामोन होननानै नों थाङा औ नोंथाङा जेनेबा दानाय लुनायनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
दानाय लुनाय होननानै बुंनो थाङोबाथ' जोंना गिबियावनो हसानसालि नांग्रोगौ हिसानसालि नांग्रोगौ आरो खुन्दुं नांग्रोगौ आरो ताथ खाल नांगौ बिदिनो जों खुन्दुं फास्तावनो थुनग्रोनना लानानै जायो खुन्दुंखौ थुनना लानानै बेसेबां जिखौ बेसेबां नांगौ बेसेबां जखानि नांगौ बेफोरखौ स सुगोरना लानानै जों खुन्दुंखौ सोंना लानायखौ नुनो मोनो सोंना लानानै रासोआव मोजाङै खायनानै बेनि खुन्दुंफोरनि जेथोखौ सेफायनानै
औ
थननानै बेखौ इसानसालियाव दैखांनाय जायो आरो बेनिफ्राय खनोनो खनग्रोना लानानै बेनि उनाव दायो आरो जों जिफोरखौ जिफोरखौ जों आखाइजों दानानै माने आगरफोरखौ गावबा गाव आखाइफोरजोंबो एरनायखौ जों नुनो मोनो।
आथिखालावथ' एसेबा आगर एरलायनाय गिदिर गिदिर दख'नाफोरखौ फालिफोरखौ दानायखौ नुनो मोनलिया।
अब्लाबो गामसा बिहुवान फालि बेफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनि मेख्ला न'आव गानग्रा मेख्ला बेफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो।
औ।
आथिखालावथ' आरो एसेबां गिदिर गिदिर दख'नाफोरखौ दाखायानो बेफोरखौथ' मेसििनफोरावसो दानाय खौ नुनो मोनो आरो दाबाबो जों माने न'खर न'खर दानायखौ नुनो मोनला आरो। बा अबेयावबा दाग्रा माने दाग्रा बानायनाय इनडास्ट्रि फ्रिफोराव बेफोरबायदियावसो दानायखौ नुनो मोनो।
औ आरो जोंनिया गोदोनिफ्राय दाहाय जोंनिया एसे खमायबाय जेनेबा जोंनि गोदोनि आइजोला आइजोफोराहाय बुंनो थाङोब्ला गावबा गावनो न'आव जा न'खरफ्रोमबो दायो औ आरो गावबा गावनो न'खरावनो जेनेबा लाथा एम्फौ फिसिबाय बे एम्फौनिफ्राय बेफोरबायदिनो फिथोबफोरखौ दिहुनबाय दिहुननानै गावब गावनो थाखाख्रि लुनानै खुन्दुं थुनबाय फुुननानै बेजोंनो न'आवनो दायोमोन नोङा होमबा नोंथां। नाथाय जोङो दानि मुगायाव जों बेफोरबायदिखौबो बारा नुनो थांबांलिया।
औ आथिखालाव गोबांखौनो माने औ बायनानै गाननाय खौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव आरो दख'ना औ।
गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा बेफोरबायदि बा बायनायखौ जायामोन होननानै बुंजायो गावबा गाव जि कालारनि नांगौ बाजि बायदि जि एसे बायदि जि नांगौ बेफोरखौ गावबा गावनि फसन्दनि बायदि गावबा गावनो न'आवहाय दायोमोन आरो गोदोनि आइजो औ आइजोबोा आजै आजौमोना गावसोरनि बेब फिसौ फिसौफोरखौ जेनेबा माबाफोरखौ बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि दानाय लुनाय आ बा उम दाव अमा फिसिनाय बायदिसिना न'खरनि बेफोरबायदि सरासनस्रा खामानिफोरखौ आगोलनिफ्रा फोरोंखायोमोन नङा होमबा नोंथां?
उम उम।
औ नाथाय दानि मुगायावथ' एसेबां जेनेबा फरायसालि फरायसालिफोराव दोनला बो जेनेबा हिनजावसा सुबुंखौबाबो दोनहोयो नालाय नाथाय बे नि जाहोनाव जों बारा एसेबां समबो जेनेबा दानि मुगायाव बेफोरबायदि समबो जोङो मोननो मोनबांलिया नङा होमबा
औ।
उम
बिदिनो दानि माने गोदोनि सिख्लाफोरा एसेबां लेखा फराय फरायामोन न'आवनो थायोमोन नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ मावनानैनो माने दिना थाङोमोन नाथाय आथिखालनि सिख्लाफोरा माने सोरबा सोरबा स्कुलाव थाङो कलेजाव थाङो बेफोरबायदि थांनानै बेफोरबायदि दि दानाय ल लुनायाव बारा गोसो गैया जालांबाय आरो
औ नंगौ आरो बुंनो थाङोब्ला दानि मुगायावहाय एसेबां जोङो हि दानाय बेखौनो नुनो थांलिया खायफा खायफा साफा न'खरावल'सो जोङो नुनो थाङो बांसिनै न'खरावनो जोङो बेफोरबायदिखौ नुना
औ
थांदि आरो जोंनिया बेफोरबायदि बायदिसिना गिदिर गिदिर हि दाग्रा थावनि बेफोराव खालामो खायफा खायफा सुबुंफोरा गाव गावनि हरसा बा गाव गावनि रोंगौथिखौ बेवहायनो जेनेबा दायो माबायो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर हि फोरफोरखौ फाननानैबो आथिखालनि मुगायाव गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नोङा होमबा नोंथां बायदिसिनाफोरबायदि बेफोर बेबायदिनो सुबुंफोरा गोबां रां खामायगासिनो दङ दानि मुगायावहाय हि दखान बा बायदिसिना बेफोरबायदि दख'नानि दखान होनानैबो दानि जुगाव गोबां रांखावरि आरजिनो हायो नङा होमबा
औ औ दाना बर' आइजोफोरा औ
औ
बर' आइजोफोरा गोबां माने कमपिटिसन नांदों दख'नानि दहननायनि ब्रेन दहुननायनि दखना फाननायनि बायदि बायदि आथिखालावथ' मबाइल फोरावनो नुनो मोनखायो बेसेबां गोबां गोबांनि दख'ना ओंखारदों बेसेबा दामि दामि पाटनि मुगानि मुगानिफोरखौथ' जों बायनोनो हालिया आथिखालनि दिनाव गोबां माने बेसेन गोसा फसा जादों आरो पातनिखौबो हाबाफोरावसो गाननाय बेखौ नुनो मोनो आरो जों
औ औ आरो लोगोसेनो मा होननानै बुङोब्लाथाय जोङो दख'नानि बेसेनाबो आथिखालनि मुगायाव गोजौनिफ्राय गोजौसिन जाबाय थादों आरो जोङो इन्दिनि हिखौथ' जोङो आथिखालनि मुगायाव जेनेबा बायनो हायि बायदि जानानै दोङो नङा होमब्ला नोंथां एसे जेनेबा रां थानाय बा फैसा थाखा थानाय बेफोरबायदि सुबुङासो आथिखालनि जुगाव इन्दि हिखौ बायनानै गाननो हायोबा माबानानै गाननो हायो नाथाय जों मानसिफोरा एसेबां जेनेबा बेया बेनि बेसेनानो एसेबां बेखौहाय जोंनिया बायनो हाया जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ आथिखालनि मुगायाव बेनि बेसेना एकदम इन्दि हिनि बेसेना गोबांनि सायाव गोबां जालांगासिनो दङ बेफोरखौ खायफा सुबुङा औ बायनानै गाननो हाया जों बांसिननो गानिखौ जोङो नुनो
औ जोंनो नुफेरासै इन्दिनि जि इन्दिनि फालि औ
औ खायफा सुबुङासो जेनेबा बायनानै गाननो हानाया हाबाय नङा होनबा नो आरो आजिखालनि सुबुंफ्रा न'आवनो औ न'आवनो लाथा एम्फौ बा इन्दि बेफोरबायदि फिसियोब्लाबो आथिखालनि जुगावथ' बेफोरखौ न'आव खुन्दुंखौ लुनानै थावख्रि लुनानै बा बेफोरबायदि खुन्दुं बानायलाना न' दाला बेफोरबायदिनो जेनेबा फिथोबखौ फानबाय बा एम्फौखौ फानबाय फिथोबखौ फानबाय बेफोरबायदि खालामो नङा होमबा नोंथां
औ औ गोदो बयबो न'आवनो न'आव नो बेखौ खुन्दुंखौ न'आवनो थुननाय जायोमोन नालाय गोदो इन्दिनि जि खौ बेनिखायनो गोदो लानोबो मोनोमोन आथिखालाव बेफोर गैलाङा गैला लानोबो मोनला
औ आरो जग ओैबायदि माबाला नालाय बारा जोङो आथा एम्फौ फिसिनायखौथ' बेफोरबायदि जोंहा गोबां नुो थ नङा हबा गामि गामि न'ख न'ख गोबां नुनो मोनया खायफा खायफा बिफांफोरा बेफोरबायदिनो मोनसे थावनिबो मोनसे बेफोरबायदि माबा बानायनानै जेनेबा लुयो लुनाया थेवब्लाबो बांसिन बेखौनो जोङो नुनो मोनदिया जोबोर गोबो गोदोनि सायाव जोबोर खमनि सायाव खम जालांगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ बेखायनो लाथा एम्फौनि दामाबो औ गोबांनिसाय गोबां जाबोगासिनो दं
औ जेनेबा सुबुंफोराबो समजों लोगोसे गोरोबफालांगासिनो दङ नङा होमबा
औ औ
आ समजों लोगोसे सुबुंफ्राबो बेफोरबायदिनो गोरोबफालांगासिनो दङ गोदाननि सायाव गोदान गोदान बायदिसिना बेफोरबायदि खामानि ओंखारदों नङा होमबा आथिखाल म गायाव जेबो साख्रि बा बिजनेस बेफोरनि लाइनाव थाङो नङा होमबा
औ बेखायनो बेफोरबायदिफोरा दानाय लुनायफोरा खमायबोदों आथिखालावथ' जोंङ किसुमान माबाफोराव मा होनो दाग्रा इन्डास्ट्रिफोराव बा जोंनि बर' फोरानो खायसे खायसे गिदिर गिदिर मानसि फोर दाग्रा बानायदों थेवबो बेफोराव गोबां जों बर' आइजोफोरखौ दानायखौनो नुनो मोना गुबुन हारिनि मानसि लाबोनानैसो दानो लिंनायखौ जों नुनो मोनो आरो मबाइलफोरावनो नुयो आथिखालाव औ
औ नंगौ दानि जुगाव आरो इन्टारनेटनि जुग बा माबाना जोङो बायदिसिना बे बेफोरबायदि माबानायफोरखौ गोबां नुनो मोनलिया माबायो आरो जेनेबा माइबा मोन जे जेरै जाय जा जायगायाव जाबायदि जाब्रब्रब जादों बा जाबायदि सोलिगासिदों सोलिगासिनो दं बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो गोबां बेफोरबायदिनो दङ जेनेबा जोङो बुंनानैबो बारा एसेबां जोङो फोजोबजोबनो हाया
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनिया समाबोथ' जाया नङा एसे जाबायानो उनाव मोजां सम आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो मोजां सम बोथोर लानानै जोङो सावरायफिनसै नामा नोंथां थांनिसि जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय औ दे औ